औ नोंथां खुलुमबाय नोंथा
ओम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय
नोंनिसिमबो गोजो मोनाबिलिनि गोजोन गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथाङा माबोरै दं?
आं मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङालाय?
औ आंबो मोजाङैनो दं। नोंथाङा दा मा खालामदों?
ओरैनो जिरायनानै मोनाबिलि जेबो खामानि गैथआ नालाय जिरायनानै
औ औ औ आंबो दं ओरैनो आंबो दं फ्रि माने आं नोंथांजों औ जोंनि ओ जे दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव नोंथांजों सावरायनो नायदों।
अ सावरायजागोन नोंथां।
औे ओम दे दोरोङारि ओं ओंख्रि नालाय ओम बेयाव गोबां गोलैयो गोबां ओंख्रिफोर दं ओ जों नामफोरखौ बुंसनो हाया
अ अ नोंजा
जेरैहाय अनला ओंख्रि सबबाय ओंख्रि लाव ओंख्रि खुमब्रा ओंख्रि बिदिनो मैथा दालि बायदिसिना ओंख्रि थायो।
ओं नोंथां।
औ औ जेरैहाय जोङो अनला ओंख्रिखौ संनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो माइरंखौ ओ देग्लिनानै लानांबाय दिंखि एबा मिसिं थबसिफोराव देग्लि नानै लाग्रोबाय बिनि उनावहाय जोङो अनलाखौ खारैजों संनाय जायो नालाय ओ जोङो गिबियावनो खारै-खारै ओ खारै बिगाबखौ जोङो ओ दैजों जोङो ओ सरनानै लाग्रोबाय। बिनि उनावहाय जोङो औ दैखौ दैखौ फुदुंबाय ओम ओ अनला संनो थाखाय जोङो सारायबो नांगौ जायो नालाय सारायाव दैखौ होबाय ओ बिनि उनाव जोङो ओ दै गोदौब्ला जोङो खारैखौ खौबो होनानै होबाय लोगोसेनो जोङो ओ अनखौबो जोङो होनानै होबाय आरो गोदौब्ला आरो बिदिनो दाउ बेदर बा जायखिजा जाया बेदर बा बिफोरजों संङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो बेदर खौ बिदिनो एवग्रोनानै लाग्रोबाय आरो एवफ्रामनानै बिनि उनावहाय जोङो औ बिनि उनावहाय जोङो ओ गोदौब्ला जोङो बेखौबो बेदरखौबो होनानै होबाय आरो बिदिनो जोङो गोथाव एबा थावनाय खालामनो थाखाय जोङो ओ ओ सामब्राम गुफुर बा मस्ला मस्लि हाइजें बिदि थुन्दिया बिदि होबाय आरो देनानै उनावहाय थुन्दियाखौ जोङो मोननो खमा समाव होयो आरो बिदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ बिदिनो ओ गोथाव थावनायै बिदि संनो हायो आरो आर' बेदरनि अनगायैबो जोङो ना सवाबिन ओ बिदि साम' बिदिजोंबो जानो हायो खोनाबाय नों
औ खोनादों नोंथां
औ आरो जोङो ओ दे मैथा खांख्राइनि बागै आं एसे बुंनि जे जोङो मैथाजों खाख्राइजों जानोब्ला जोङो खांख्राइखौ गिबियावनो बा जोङो ओ बुथुमनानै लाग्रोबाय बा खांख्राइखौ जोङो दैमा एबा फुख्रि गुदुंनिफ्रायबो मोननाय जायो बेखौ लाबोनानै जोङो आइथिं बा ओ बिनि आइथिखौ गारनानैहाय जोङो ओ एस दैजों सुनानै लाबाय ओम बिनि उनावहाय जोङो मैथा खौबोथ' ओ दानिया फ्राय ओ नखरावनो मोनो नालाय जों मैथा खौ मोननो ओ मोननो गोब्राब जाया बेखौबो जोङो ओ बिदिनो थावजों एवफ्रामबाय बानलु पियासजों एवफ्रामबाय बिनि उनाव गोदौब्ला जोङो खांख्राय खौहाय होनानै होबाय बिदिनो जोङो थावनाय खालामनानै जानो हायो आरो बिदिनो नोंथांमोननिजोंबो मा बादि ओ ओंख्रि बा ओ मादि मादि ओंख्रि सङो बेनि बागै एसे फोरमायना होदो
जोंनियावबो बिदिनो नोंथां जेन'बा बर'नि ओंख्रै नालाय दोरोङानि ओंख्रै नारजि अमा
औ
नारजि अमा बिदिनो ओ अनला दाउ
औ नोंगौ नोंथां
उम बिदि आरो।
औ ओ ओ नोंथाङा अ नारजि अमा बुंदों बे नारजि अमाखौ माबादि सङो नोंथाङा एसे बुंदो
ओ नारजि नारजि अमाखौ संनो गोनाङाव जेन'बा नोङो बिदिनो सुना लाग्रोबाय ना जि जेनेबा नारजिया थ' बै फाथोनिफ्रायसो जायो नालाय नों थां फाथोखौ खानानै नोङो जोङो सानदुंआव फोरानग्रोना लाखायो गिबियावनो बयबो बयबो नखर नखर थाखायो बेफोरलाय ओमफ्राय बिदिनो सुबाय सुनानै ओ दैयाव रुयहोग्रोबाय खारैजों ओ एफ्लेग्रोबाय बिदिनो अमा बेदर जेनेबा हाथायफोरावनो मोनलायो सब फोरावनो मोनो मेरला ओम आमफ्रायो बिदिनो एवफ्रामनानै
नोंगौ नोंथां
एवफ्रामनानै बिदिनो दै सै होनानै होना होबाय गोबाव संबाय खारै खारै होयो आरो एफ्लेग्रोन थाखाय अमा बेदरखौ आरो थावजोंनो थावजोंनो एव एव जानो
नोंगौ नोंथां
बिदिनो संनाय जायो आरो
ओ नोंथाङा मा ओंख्रिखौ जानानै साबसिन मोजां मोनो ओ बेनि बे ओंख्रिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
आं थास' बिबार जानानै मोजां मोनो नोंथां दाथ' नै बोथोरा जालायबाय ना
औ औ थास' औ बे थास' बिबार खौहाय मा माजों संनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायदो
जोंनियालाय बर'नि ओंख्रि नालाय नोंथां सोरबाबा अमा-अमा जों सङो सोरबाबा बयलारजों बिदि आरो
औ नंगौ नोंथां
बांसिनानो बयबो अ नाग ना गोरानजोंबो आरो थास' बिबार थासनि थासनि बुस्थुखौथ‌ सब सब जाजोबोआनो जोङो बिलाइनिफ्राय बि बिथरिनिफ्राय आथिंनि फ्राय जेनबा थास बेदरनि बाय गासि
नंगौ नोंथां औ औ औ नोंथां ओ बे थास नालाय बे थासखौथ‌ बयबो मानो होननानै मिथिगौ नङा होमबा खायबा गारमा फोराव मानो ओ होननानै मिथि मिथिगो बे माननाय खौ जों होखारनो थाखाय ओ मा मा होनाय जायो मा मा गोखैखौ होनाय जायो नोंथाङा मिथिगौ ना?
मैथाफोरखौ बिदि बिदिनो नोंथां मैथाफोरखौ होयो आरो खायसेया मै मैथाफोर गैयाबा आरो खार्जिफोरखौनो सेबनानै होयो।
औ नंगौ नोंथां औ औ लोगोसेनो औ टेक्रा खुसि बे फोरफोरखौबो
अ अ बेफोरखौबो अ बेफोरखौबो आरो न'खरफोराव रेडि थाखाबा होनाय जायो। मोनस्लाबाबाथ आरो मोनला बिदि नोथां।
औ ओ नोंथां खोनाबायना नोंथां औ सबाय औ सबाय‌ ओंख्रिनि सायाव नोंथाङा एसे एसे फोरमायनानै होदो ओ माब्रै संनाय जायोबा सबाया ओ माबोरै जायो औ सबाइखौ गिबियाव जोङो मा खालामग्रोयो। बा बबेनिफ्राय मोनो बेखौ
सबायखौ जों दानिया ओ बरफोरा गावबा गाव नखरावनो आबाद खालामो माने खेथि खालामो आरो। गावबा गाव हाथ दं गायो नालाय
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोलै लाखिनानै जेनबा बा दुब्लि फोथारावनो हालेवनानै गावब गाव गावब गाव ओ गायनानै लाखायो गायना लाखा खायो बिदिनो आरो ओ फिथाइया थाइबा राबा जेन'बा फुनानै लाबनानै न'आव न'आव फोरान फैयो होख्रेमो जेनेबा न'आवनो देयो खायसेया खायसेया आरो मेसिंफोराव
औ नंगौ नोंथां औ औ बेखौ जोङो औ
औ औ
नंगौ नोंथां
खारैजोंनो दा बांसिनानो माने ओ सबायखौ अमा बेदर गोरान ओमफायो
नंगौ नोंथां औ औ नंगौ नोंथां औ जोंनिजोंबो औ अ बिदिनो जायो जोंनिजोंबो बिदिनो ओ जे नखर नखरबो बेखौथ' दानिया ओ मावो नालाय आ आबाद महरै मावो बेखौबो मैगं महरैनो ओ बिदिनो नखरफोराव बिदिनो जोलै लाखिनानै ओ बेखौ फोयो फोनानै बिनि उनावहाय ओ बेखौ जोङो राब्ला फिथाइ जाब्ला जोङो बे खौ फुनानै जोङो सानदुंङाव फोराननानै बेखौ मिसिं एबा बा ओ थांगोनफोरजों बुख्रेबनानै बा मोसौफोरजों मा आ माबानानै जोङो बेखौ बेनि बेगरखौहाय दिहुननाय जायो आर' बेखौ ओ जोङो आरोबाव सानदुङाव फोराननानै ओ जोङो बेखौ मिसिं एबा ओ उम बिदिनो अन्थाइफोरजों हुख्रेमनाय जायो आरो आरो जोङो जानोब्ला बेखौ गिबियावनो दैयाव ओ दैयाव सोमनानै रुयहोग्रोनांगौ उम बिनि बिगुरफोर खौ ओ खारहोनो थाखाय ओ बे खौ बेनि बिगुरखौ जोङो ओ गोबां दोनोबा माने जोंनिया फिस्ला फिस्ला नालाय बे ओं बिया फिस्लाया गोबां जायो बिनिखायनो जोङो बिगुरखौ ओ गारनांगौ औ जायो आरो गोबां बिदिनो साम' ओ उम बिदिनो दाउफोरजों ना गोरानफोरजों ओ जानो हायो आरो
अ नोंथां
औ बिदि आरो बेखौ थावनाय खालामनो जोङो ओ बिदिनो बिदिनो मस्ला मस्लि देनानै होनाय जायो औ आरो बेखौ ओ जे जोङो बेखौ जानायावल' बाहाया नखरावल' बाहाया जानायावल' जोङो ओ बिदिनो ओ गोबां जे मानसिफोरा जायो बेखौ जोङो बिदिनो ओ हाथाइ बाजाराव फानैयो जोङो बिद बिदिनो रांबो मोनो आरो
औ औ नोंथां उम थेंक इ थेवबो बिदिनो नोंथाङा गावबा गाव खेथि खालामनानै
औ नोंथां जोंनि रायलायनाय समाबो जाबाय बिदिब्ला दोनथ'नोसै
औ दे नोंथां ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांजों आरो उनाव रायलायफिननो सावरायफिननो मोनथों मोनगोन ना आसा खालामो औ दे होमबालाय नोंथां औ दे लाखिथ'नाय जाबाय नोंथां गोजोन्थों